हेलौ
हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथांजोनिसिम
औ खुलुमनाय जाबाय
औ ओ मोनाबिलि समनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांनिसिम ओ जासिहर ग्रोनाय जाबाय
औ नंगौ नोंथां
अ नोंथाङा जुदि दसे सम आंनो होनो हायोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नों थांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन
ओ बिदिब्ला जों नोंथां लोंनाय दै एबा गोग्गो दै बिनि आयदाखौ लानानैनो दान्दि से सावरायनि नामा नोंथां?
औ नोंथां सा रायजागोन दे
आ दे औ औ दे बि दिब्ला आङो दैनि बागै एसे नोंथांनो फोरमायनानै होनो।
औ नोंथां
ओ खोथाया जाहैबाय मा ओ जि जोंनि लोंनाय दै दै नङाब्ला जोङो ओ रावबो जिबियानो थांनानै थानो हाया जोंनो दैखौ नांगौ आरो जोंनो जोङो सानफ्रोमबो गोग्गो दैखौ हायोब्ला लोंनो हानांगौ।
औ
दा दैया जोंनि मा मा खामानि खामानियाव होयो एबा दैखौ जों मानो लोंनांगौ आरो दै नङाब्ला जों मानो थांनानै थानो हाया बाथ्राया बेसे नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
दै होनना बुङोब्ला जोङो लोंनायनि थाखाय दैखौ जोङो आथिखालनि जुगाव जोङो ओ गामि गामि जि सोरखारा गायसननानै होनाय बरिं एबा वाटार साप्लाइ बेफोरनिफ्रायबो जों दै खौ मोननाय जायो आरो जोंहा न'खर न'खर न'खर न'खर गायनानै लानाय जेरैहाय दमखल एबा लान्दो बेफोरनिफ्राय जों दैखौ बोखांनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय खोथाया जाहैबाय मा बेफोरनिफ्राय जों गोदै मोनोना मोना एबा जों बैफोरनिफ्राय गो गोदै ओ लोंनानै जोङो जोंनि देहाखौ माने थाजिम खालामनो हादोंना हायाखै बेसो जाहैबाय खोथाया दा लोंनाय दै होनना बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबो गोग्गो दैखौ लोंनो नां गोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेवहाय माने लोंनाय दैखौ जोङो नुनायाव गोजों साफा नुयोब्लानो बे दैया हयथ' गोग्गो एबा मोजां नङाबो जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला जोङो दैयाव ओ थानाय जिखिनि बिजानु जिखिनि जिबख्रिफोर फिसा फिसा जिबख्रिफोर जिखिनि बिजानुफोर बेफोरखौ जों माने मेगनजों नुस'ना मोना बेखायनो जोङो दम खलनिफ्राय दैखौ सेरनानै एबा लान्दोनिफ्राय जों दैखौ दैखांनानै बे दै खौ जोङो ओ फिल्टार खालामालासि नो लोङोब्ला हयथ' बे दैनि बिजानुफोरा जोंनि देहा सोलेराव ओ हाबहैनो हागौ आरो।
औ नोंग' नोंथां।
जेरैहाय जोंहा माने ओ लान्दोआव जोङो लान्दोखौ मालाबाबो जोङो ओ गोबां मानसियानो खोबनानै दोना जोङो लान्दोखौ लान्दाङैनो दोनो नाथाय लान्दाङआव दोननाय लोगो लोगोनो बे लान्दोआव माने बायदिसिना माने ओ धुला बाला आरो बिन आ दंफां-लाइफांनि बिलाइफोरा सिरिना बे लान्दोआव हयथ' जमा जानो हागौ बे जमा जायोब्ला बे दं फां लाइफांनि बिलाइफोरा सेवनानै दैयाव माने गोबां रोखोमनि बिजानु सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेखायनो जोङो लान दोनिफ्राय दैखौ जोङो ओ थिखांनानै ओ फाल्थिजों थिखांनानै बेखौ जोङो माने जोंनि न'आवनो ओ खालामनाय जेनेबा फिल्टार बाला अन्थाइ होनानै फिल्टाराव सरनांगौ आरो फिल्टाराव सर नायजोंबो जोंनि खायसेखिनि बिजानुफोरा जोङो साफा जाया होननानै जोङो मोनथिगौ आरो बे बेखौ जोङो फिल्टाराव सरनायनि अनगायैबो आरोबाव बे खौ माने जोङो आथिखालनि आथिखालनि दिनाव बायनानै मोननाय जि जोंनि फिल्टार स्टिलनि फिल्टार जायावनोखि मोननै एबा मोनथाम केन्देल थायो दै सरग्रा केन्देल थायो बैफोर जुदि फिल्टारखौ जों बाहायोब्ला बैफोरनिफ्राय जों माने ओ खायसे जोङो माने गोग्गो दैखौ मोननो हायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
जोङो दंखल एबा लान्दोनिफ्राय दैखौ थिखोनानै जोङो माने न'खरनि बानायनाय बाला अन्थाइनि नाय फिलटाराव होन फिल्टाराव खेबसे सरनानै बा खेबनै खेबथाम बे फिल्टाराव सरनानै आरोबाव बे दैखौ लांनानै माने जोङो बै स्टिलनि फिल्टाराव होनानै जुदि सर दै दैखौ सरनानै लोङोब्ला जोङो गोग्गो दैखौ मोननो हायो। ओ दिनै जोङो ओ जेसेबांखिनि खामानि मावो जोङो दैखौ गाङो मानो होनना बुङोब्ला ओ देहाया माने दो जों देहानि थाखाय जों दैखौ लोंनो गोनां जायो। मानो होनोबा जेब्लानोखि सासे मानसिया मायबा मोनसे खामानि मावनानै मेंगोन अब्ला बिनि देहाया मा बिगोन दै बिगोन दै बियोब्लानो जों दैखौ गाव खौ दैखो गांगोन जेनेबा बेखायनो जों बै समाव जुदि जोङो गोग्गो दै माने लोंनानै होआ एबा देहानि थाखाय जुदि गोग्गो दै जों माने सोनानै हरा बेयाव जुदि बिजानु गोनां जुदि दै जुदि जों देहायाव सोना हरोब्ला मा जागोन बै फोर बिजानुफोरा जोंनि देहा सोलेराव बायदिसिना रोखोमनि बेरामा सोमजिहोनो हागौ आरो दिनै ओ जोङो देहा फाहामसालिफोराव थाङोब्ला जोङो डक्टर ओ डक्टरफोरनिफ्राय गोबां माने जोङो मोनथिनो मोनो जे लोंनाय दैयाबो जोंनि देहा सोलेराव गोबां रोखोमनि बायदिसिना बेराम सोमजिहोनो हागौ बेनिखायनो जोङो माने साफ फ्रोमबो साग्रिद जानाया मोजां जे जोङो जि समाव दै लोङो बे समाव जों माने गोग्गो दैखौ लोंथारनो नांगोन आरो दिनै ओ सोरखारनि सोरखारा बे ओ गो गो दै लोंनाय बिथिङाव गोबां ओ नायहरनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय गामि गामि वाटार साप्लाइ होनाय बरिं खालाम नानै दै दिहुननानै होनाय नाथाय बैफोर वाटार साप्लाइ एबा बरिंआवबो जों जुदि ओ जाय बरिंखौ नायग्रा एबा जाय वाटार साप्लाइखौ सालायग्रा बिथाङा जुदि ओ एसे एनै जुदि जायगाफोरखौ साफा सुफा खालामबाय थायाब्ला जाय जायगायाव दै जमा जाना थायो बे जायाफोरखौ जि साफा सुफा खालामा खालामाब्ला हयट' बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोगो दैखौ नाय नङा। नङा ओमबा नोंथाा। दा दा ओ गोग्गो दै लोंनायनि जोंनि जोंहा आरो मोनसे उफाय दंबावो बे उफायानो जाहैबाय जोङो जुदि जो जुदि दैखौ ओ दंखलनिफाय एबा लान्दोनिफाय थिखोनानै जों जुदि दैखौ फिल्टार खालामनानै लोंनो हाया अब्ला जोंहा मोनसे राहा दङ बे राहायानो जाहैबाय जोङो हायोब्ला बे दैखौ लाना फैनानै जोङो ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ नङा होमबा नोंथां बे दैखौ फुदुंनानै जोङो ग्लब ग्लब। अ ग्लब ग्लब फुदुंनांगौ जेब्लानोाखि दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन गुदुं जानानै अब्ला बै दैफोराव थानाय खायसे बिजानुफोरा जिबख्रिफोरा माने थैजोबो आरो। थैयोब्ला जों बे दै। खौ माने गुसु खालामनानै लोङोब्लाबो जोङो गोग्गोदै जोङो माने मोनलोंनो हायो। मोनलोंनो हायो आरो देहानि थाखाय अब्ला जोंहा मोजां जायो दा जोङो फुं समाव जेब्लानोखि बिसनानिफ्राय सिखारगोन बिसनानिफ्राय सिखारनानै जोङो मोखां सुनानै जुदि एसे दैखौ गोग्गो दै फुदुंनानै जुदि जों लोङोब्लाबो जोङो बेयो देहानि थाखाय जोबोर खामानि होयो ओ जेब्लानाखि जोंङो हरसे उन्दुनानै जोंनि बे ओ अ उदैयाव गासैबो जों जानाय आदारफोरानो ओ हजम जाजोबनानै थायो हजम जाजोबनानै थ थायो बै समावनो जुदि जोङो जुदि खाय एसे गोग्गो नङै एबा बिजानु गोनां दैफोरखौ जुदि जोङो लोंनानै होयोब्ला जोंहा मा जायो गोबां रोखोमनि देहायाव बेराम आजार सोमजिनो हागौ बेखायनो जोङो फुं समाव जुदि दै लोङोब्ला जोङो सानफ्रोमबो माने गोग्गो दैखौ लोंथारनांगौ आरो नोंथां। दा अ दा बेखायनो अ बेखाय बेखायनो ओंखायनो ओ नोंथांनि सिगाङाव आङो फोरमायबाय जे दैखौ जोङो ओ लोङोब्ला गोग्गो दैखौ लोंनांगौ आरो माबायदि दैखौ लोंनांगौ बेनि बागै आं फोरमायबाय आरो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन जे नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि ओ गोग्गोदै खालामग्रा माने ओ अ बरिं एबा बे वाटार साप्लाइफोर नुनो मोनो नामा एबा दङ नामा आरो नोंथांनि न'खर खराव दासान्दि लोंनाय दैखौ माबायदि बाहायबाय थादों नोंथांनि ओनसोलाव लोंनाय दैफोरखौ माबायदि बाहायबाय थादों बेनि बागै नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमाय। ना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङाथ' गोग्गो दै लोंनायनि बागै गोबां बाथ बाथ्रा फोरमायनो होबाय आंबो जाखिनि जोंनि ओनसोलाव दैनि जोंनो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बरिं होबाय आरोना दा सानदै मानो होनोब्ला दैनिफ्राय गोबां बेराम सोरजिनाय ओ सोमजिनायखौ नुनानै सोरखाराबो बिब्दिनो गोग्ग गोो दै लोंनायनि राहा लामा दि दिसिनानै होदों
बेनिखायनो गामि गामि बा नख नखर न'खर बिदिनो ब बरिं साप्लइनि दै फैयो लोगोसे जों बै दैखौ जोङो बिदिनो जोङो बा जोङो डाइरेक्टलि बै दैया साफा बा गोग्गो होना जोङो लोंनोबो नाङा जों बेखौ फिन खेबसेबां बिदिनो न'आव जोङो फिलटार खालामना लोंनांगौ जों गावनो न'आव बानायना लानाय जोङो बालाजों सरनाय दै एबा बेजों नङाबाबो जोङो बायनानै मोननाय बै फिल्टारजोंबो जोङो फिन खेबसेबाव सर ना लोंफिननांगौ मानो होनबा बे बरिं मायावबो मानो होनबा पाइपफोराव गेरु सोमजियोना जेब्ला बै ओमफ्राय दैया फैबाय थायो अबोब्ला गोबाव सम जायोबा बैफ्रावबो गिरु सोमजियो बेनिखायनो जों बेखौ फिन खेबसेबाव लाबो नानै सरना लोंनांगौ नंगौ दैनिफ्रायनो जोंनि बेमार गोबां बेारानो जों सियो जों खोनबो मोन जे दैनिफ्रायबो केनसार बेमारबो जायो होननानै औ बेनिखायनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जों देस हागौ गोग्गो दै लोंनो नाजानांगौ। मानो होनोब्ला जोंनि दैयाबो जोंनि देहानि मोनसे गुबै बे आदार महरै जाहैबाय मानो होनोब्ला जों दै लोङाबानो थांनानै थ थानो हाया जोङो जेब्ला गोलोम बोथोर सफैयो अब्लाथ' जोङो ओंखाम जानो आदार जानायसै जों बांसिन दैखौनो लोङो बेनिखायनो जोङो जानला मोनला जायगाफोराव गांबाबो जों बिब्दिनो दंखलफोरनिफ्राय जों दैफोरखौ जानला मोनला जेराव दंखल नुयो बेयावनो जोङो सिरनानै लोंबायबायनो नाङा हायोबा जोङो जे जा हायो जेरै दानि जुगाव थ' जोङो दखानफोरावबो बिब्दिनो मेन ओ जोङो मोजां दै फाननायफोरखौ नुनो मोनो जेरै कम्पानिफोरनिफ्राय बै औ दै साप्लाइ बेफोरखौ जोङो हायोबा बायना लोंनांगौ आरोखि मानो होनोब्ला देहानि मोनसे मानो होनबा जोङो आदार जानायनि उनाव जोंनि आदारखौ दानायावथ' दैया बहुत हेफाजाब होयो नालाय। बेनिखायनो लोगोसेनो जोङो न'आवबो जोङो फिल्टार खालामनायखौ जोङो औ।
औ दा नोंथाङा दैनि बागै नों दै नंगौ नंगौ। दे बुं जागोन दे नोंथां बुं।
औ बेनि अनगायैबो जोङो बिदिनो न'नि दैखौबो जोङो दंखलनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट लोंनो नाङा मानो -' मानो होनोब्ला हा सिंनिफ्राय जेब्ला दैया गबोगोन अब्ला गोबां बेयाव बाला नङाबा गेरु जानानै गबोयो बैफोरखौ लोङोबाबो जोंनि उदैनि बेमार सोमजिनो हायो लोगोसेनो जोंनि हाथायफोराबो गोबां खहा जायो आरोना बे मारामफोरजों बा दै लोंनायफोरजों
बेनि अनगायैबो जोङो बे खौ जोङो औ न'नि फिल्टारावनो लांनानै सरनांगौ एबा बायनाय फिल्टारजोंबो जों सरनो हायो थिग बिब्दिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो दैखौ सरनायनि उनावबो जोङो गुदुं खालामना लोङोबा जोंनि थाखाय देहानि थाखाय बांसिन मोजांसिन। मानो होनोबा मानो होनोबा दै फुदुंनायनि उनाव नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बिजानुफोरा बिनि जा दैयाव थानाय बिजानुफोरखौथ' जोङो नुस्लाब हाया नालाय मेगनजों बेनिखायनो जेब्ला फुदुङो बेखौ जोङो औ। बैफोर बिजानुफोरा गैया जालाङो आरोखि बेनिखायनो जोङो फुदुंना लोंनाया साबसिन आरो नोंथां। नांगौना?
नंगौ नंगौ जोंहा माने न'खर नख'राव जोङो खायसे खायसे न'खराव जोंहा माने दा बे फिल्टारफोरनि बेबस्थाया थाया नङा होमबा नोंथां दा जाय बिथांमोननि न'खराव बे जे फिल्टारफोरनि बेब'स्थाया थाया अब्ला बिथांमोना मा खालामनो हायो दैखौ माने फुदुंनानै ग्लब- ग्लब फुदुंनानै बेखौ गुसु खालामनानैबो लोंनो हायो अब्लाबो बिथांमोना माने गोग्गो दै मोननो हायो आरो गोग्गो दै मोनलोंनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय- जेरैहाय आ आबहावाया गाज्रि जानायजों लोगोसे आबहावाया गाज्रि जानाय जोंनि खायसे माने लान्दोफोराव जायखिजाया धुला बाला हाबनाय बायदि बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो खायसे- खायसे एम्फौ एनलाफोराबो माने बे लान्दोआव माने थैनानै सेवनानै थायो। आरो बैफोरबायदि दैखौनो जों जुदि जोङो बेसेबा जोंनि देहाया दै बिनाय समाव जों दै गांगानाय समाव जुदि बैफोरबायदि जुदि मैला गोनां जुदि दैखौ जों माने लोंनानै होयोब्ला अब्लाथ' जोंनि बे देहा सोलेरावथ' बिजानुवा बिजानु हाबलांनायजों लोगोसे जों बायदिसिना रोखोमनि बेरामा जाखागोन नङा होमबा नोंथां। बेखायनो जोंनि -जोंनि गोबां गोबां बेरामफोरखौनो माने लोंनाय दैनिफ्रायबो जायो होन्नानै डक्टर देहा फाहामसालियाव डक्टर बिथांमोन -' फोरमायो बेखायनो जोङो जुदि साफ्रोमबो जुदि गाव गावनो एसे साबधान जानानै जुदि लोंनाय दैनि सायाव एसे माने साबदान खालामबा गावखौनो एबा गोग्गो दैखौ जेब्लाबो जुदि लोंनो नाजायोब्ला हयथ' जोंनि देहा सोलेराव माने बेमार आजार जानाया एसे खमायगोन।